हेलौ
औ फंबाय खोनादों ना
औ खोनादों मा खालामगासिनोलै
फंबाय ओरैनो जिरादोंलै
औ औ मानसिफोरना अ औ औ मानसिफोरना थास्कआ कमप्लिट जाजोब्बाय नामा
जानोलै आंबो अनलाइनखौनो थानो मोनाखैमोन खममोन एसे माने आहाबो एसे न'खराव बिदिनो लोमजानाय मानाय जागासिनोना बेखायनो बारा माबाथ'वाखैमोन आंबो
दालाय न'आवनो दं
दा न'आवनो दङ फंबाय ओमफ्राय नोंलाय अबाव दं दालाय
नै आंबो न'आवनो दङ स खबरा गेजेरावनो दंथयोलै नै आदा
उम उम आंनाबो बिदिनो दा एसे न'खरफ्राव लोमजानाय मानाय बिदि जालागासिनो लोमजानायफ्रा दा डक्ट तरनाव एसे एसे माबा लागासिनो मुलि लागासिनो दङ मुलि होगासिनो एसे मोजां अथ'
एसे एसेल' लोमजानाय ना ना
ओइ गिदिरानोमोन ओमफ्राय दा एसे फिसायाव फैबाय आरो हामै हामै एसे मोजां फैबाय
उम उम
ओमफ्राय
ओमफ्राय दा हर जा दा हरनि जानाय नालाय
औ औ संगासिनो नै दा जेबो गैयालै ओ माबासो सबायबिमा ओंख्रिसो संदों अखा आलु जों सबायबिमां ओं अखा हाबाय थानाय बोथोर ना मा ओंख्रि जानोसो जानो लांग्रा जाबाय सामफ्रामबो बेसे हाब अखायानो अखा मैया मैायावथ' बिराद बारहुंखा अखा आरो मैयाबो सानसे अखा दिनैबो
जोंनिथिंथ' माथो अखायानो हानो रोंला
अखायानो हायाखै ने जोंनियाव हागासि दं बिराद अखा हादों होनबाथ' गायनो फुनो मोनथ'वाखै नोंसोर
गायनो फुनाया औ दा एसे दै दङ बेजोंनो मानसिफ्रा हाखु दाखु जालायगासिनो दं
बिराद बहर नांदों दा बिराद बहरथार गायनाय फुनाय एखबारे मुखुब आरो दा
अ बबेबा साइड जजों एसे बबेबा साइड जों एसे फैदों बबेबा साइद जों गैया बेफोरबायदि
उम उम उम उम उम एखे ओहो जोंथिया खिन्थु हानाया हानो बुहुत जुब जुब हायो बाना जाफ्रामखायो आरो फिसा फिसा बाना जाजोबलायो दुब्लियावनो दै थाजोबलायखायो
उम उम औ एम्बुफोरलाय
एम्बु आं बुथारथाराखैलै फंबाय बुहुद गोबावसो आङो थांनाय बोसोरावबो बुथारनाय जायाखैमोन एबाराव माबोरै जायो र' नायनायनि एसे उन
औ औ उम औ औ औ औ उम भहर जानो माने एसे माबा लांबा बांसिन लेथ्रासो जालाङो खोमालै
औ माने नङा दा दा बहर समाव दा एम्फौ एनला जाफ फुनाय बिराद जायो ओमफ्राय एसे उनावबा माने बै जेब्ला गाबगोन ना उसुं गोदाफ्राव थानानै अबेबा बै थारुन बारियाव थानानै अबेबा एसे उसुं गुदाफोर ओ एसे बारिफ्राव थाना गाबगोन ना बे समाव एसे बे माने एम्फौ एनला गिदर माबा जानो। ओमफ्राय एसे खम जासिनो आरो। गाबनाय समाव औ औ ओमफ्राय नै दा समाव माने बिसोरो बांद्राय ग गाबा दाख्लै बैसाग बारनानै गाबोमोन बिरादनो ओमफ्राय नै दा समाव बिसोर गाबथ'ला। दा अखा हाबा हाबाल' मोनायाव एसे माबागोन। गाबगां ओमफ्राय दा एसे खमार दा बिसोर बिराद जाफुनाय आरोखि।
औ औ उम।
बिदै दाख्लैथ' बिदै होखाबाय ना बिसोर बैसागोआव। दा जाफुनाय आरो बिरादनो।
ओमफ्राय ओरैजाय फैथ'थाराखै जोंनियाव इयाव। चिराङाव अफिसाव फैथ'वाखै।
गया थां थ'नाय जाया थ'आखै ओहो।
नोंबो फैखायोना बेवनो नो चिराङाव फैयो।
चिराङाव आङो थांनायथो जायलै।
थांनाय जायाना फैया उम उम। आं नोंखौ बे जि माबायो होननायखाय फैयो नामा सानदों आरो आं एखमबाफोरै एन्डआव एन्डआव फैयो नामा ओरै सानदां।
ओ बिसिनि थ्रुयैसो ओम लाङोमोन आरो औ‌ औ औ। उम
ओरैनो जोंआ जोंआ। थ' गायाना दा फंबाय जा गाया।
माबाफोर बै गोरां
ओरैनो ओं उम गोरान खेथि मावो इदि नै दा सबाय फोनाय जासिगोन।
औ
नै दा आसार मास ना।
औ
आसारा दान बारबानो गेजार नांहैबानो इदिनो सोरबाया फिसिगोन एसे सोरबाया होसिगोन आंबो नायनैसोर' एसे नैबे माबा साव सबायफोनो आरो। गोरां खिथि फोनोसै।
औ सबायल'सो गायो न' ओरैनो।
सबाय थउाव ओमफ्राय इदिनो बाब औ दैज्लाङाव सबाय गायो ओमफ्राय सबाय अ सबाय फैयो सबाय फोखांनायनि उनाव माइ हानायजों माबा फैसिगोन बेस ओरजों ओमफ्राय बै मुसुर दालि बे मोन नैखौ फैयो आर -‌-
अ उम
औ
औ औ माइ हानाय। माबायाव मोनहैगोन आरो बेखौ दा दा नैबेखौ
ओइ दासो खोनादों।
औ-औ बे नै दा बे सबायजों सिबिं
आव औ उम उम।
दा समाव सिबिंजों सबायजों थाहैगोन आरो। ओमफ्राय बे बारखांनानै जेला एसे अखाफोरा गारजोबथारबाय माइ हानाय बोथोर जाहैसै आगोन ओजाय जाहैबाय होनलाबा बेसर जाहैबाय आरो।
औ।
मासिग खात्कि खातिगागोननिफ्राय ओम। उम उम ओरैनो ओमफ्राय अबे अबेयाव बेरायनायनि प्लानिंफोर
प्लानिंआथ' एसे लाहांदोंमोनलै मा जायोथाय।
दैलां बायनानै। दाथ' अखा बोथोर जेरावबो
दा जेरावबो थांजाव जायालै आरो अरुनाचल फोरावथ' दै बानासो जादोंमोनना।
दैबाना जादों ओ अरुनाचलाव मैयाबो बिराद गिदिर जादों नामा।
बै निबक' खाथियाव क्लाउड ब्लास्ट जादों नोबा जोमै गावब्रादोंबा।
औ औ औ औ। बेनोथ' आसुरित ने जोमायाबो बिदि गावब्रा लायो। माबोरै आजिखालि माबा मा होनो लायो जोंनि मिथिंगायाव जेनेबा गाहाय लेभेलाव सो जेनेबा गाहाय थाखोआव गारि मथर बायदिसिनाखौ जोंङो बे फफ्रुनाय बायदिसिनाखौ खोनाबाय नङा होमबा नुबाय ओमफ्राय दानि जोमैयाबोदि बिरफ्रुदों बेखौनो एसे आसुरिद आरोखि। बेनोथ' जोमैयाबो दे माबोरै बेरफ्रुलायखो मानि गरमजों
ओ जोमैजों जोमै सौग्रावनानै अखा हायो बे बाथ्राखौथ' बुङो थिग लिरनायबो दङ। बेखेवो खिनथु
आरो मे बेनोथ' मिथिंगायाबो एसे रागाबो जोंबोबायखोमालै। दंफां लाइफाङाबो खमायलांजोबबाय औ औ सोलाय सोलायलां सोलायलांगासिनो दं थ'।
सोलायगासिनो दं मानसिफ्रा बुङो नङा होमबा मानसिफ्रा गोदोनि बायदि नंला बेबायदि होनो नामा सोलायबाय मानसिजों लोगोसे जुगाबो जुगगाबो जुग माने बे बोथोरानो आंनिबा एसे सोलायबोबाय। मिथिंगायानो सोलायबाय आरो एसेबाबो।
औ मानसि सुबुं माहारिया जि मावो मिथिंगानि सायाव बेथ' जोंनावनो सिदा गोहोम खोख्लैफिननो ना
औ औ औ नंगौ आरो बेनिफ्राय जोंनिफ्रायनो आरो बे रिफिफिनलांबाय। नांफिनो गावसिनावनो नङा होमबा जोमैया अखा हायो। आरो जोमैखौ जोंनो बानायो। नङा होमबा कारखानाफोरनिफ्राय उखुन्दैफोर थाङो गोबां जों दा खला बायदिसिना सावनानै बेनो ग्रोब जोमै जेला खुवा थुनाय बै दैज्लां बोथ दैलां बारनानै मेसें बोथोर गुसु बोथोराव नै दैफोरनिफ्रायनो खफ' बोखांनानैसो जोमै खालामना लानोसै थिग बेफोरनो आरो
कारखानाफोरनि लेथ्रा बायदिसिनाफ्रानोथ' मिक्सार जानानै गलायनानै औ औ बेफोरनोथ'नो हेंथा जायिबायदि बिदि मोनो आं।
नङाबाथ' बे मिथिंगानिल' दै फोर एबा बायदिसिना हाग्राफोर सावनानै उखुन्दैफोर बेफोरबायदिल' दं बिरफ्रुनाय नङाना ओ बेयाव मोनसे मैला हाबाना थागोन आरो ने दा बिगियानगिरिफ्रा मा ओ बियानगिरिफ्रा मा बुंङोने बिनि सायाव नायबिरनानै गावसोरो बिगियानगिरिफ्रासो मोन
बेसोरसो मिथिसिगोन। बुंनो थाङोबाथ' मानसियानो नस्थ' खालामजोबनाय बायदि जाहैदों फारसेनिफ्राय
नोंगौ मिथिंगाखौ
ओम
मिथिंगाखौ खहा खालामनाय माने जों जोंखौनो खहा खालामना लानाय आरो
औ बेनोथ' सिददा जोंनियावनो गोहोम खोख्लैफिनोबा।
औ दा जों जोंनो जोंखौ खहा खालामनानै लागोन लागासिनो दं आरो जानायनिफ्रायनो लानानै आरो
जेरै दा नै उम उम जेरै दा जोंथि दंम फां लाइफां गैयिनि थाखायनो अखायानो टाइम बायदियै सम बायदि हा औ सम बायदि हाला
ओओ खिन्थु जोंनियाव दा बिराद अखारे बाना जादों खुरखालाजोबदों जोंथिंबो दैमा गिदिर गिदिरा खुरखाजोबदों आरो ओरै जोंनिबेै बिब' मोनहैनाय दं जोहा सोनाबहा ओरैजाय चिरां डस्ट्रिक्टआ बे खैला मैला होननाया बेथिंजाय जों मोनसे मबाइल नेटाव नुखारदों खबसुबारि होननाय दंमोन गोदो जोंना बिनानावमोना बिब'आ आंनि बिब'आ बिआवनो हाबा जादों थाहदोंमोन दे बिस्ना दा खुरखा जानानै आरो दस्रायाव हा होदो आरो बेयाव हाना थाफिनबाय आर दा बिथिंबो दैया फैनो लामा लागासिनो दङ'
औ दैयानो दैयानो दैयानो माने नागिरगासिनो आरो
औ नागिरगासिनोखा माने होजों हाजोनिफ्राय डाइरेक्ट भुटान हाजोनिफ्राय डाइरेक्ट
औ औ आरो बियो बिराद दाहार जागोन ना
औ औ खालामाथि खालामाथिखौथ' खोनाखाबाय
खालामाथि एसे खोनादों औ औ
दिनि हाजोनिफ्राय दै फैनायानो आरो बेनो माने बिजोंनो खुरख जोबनानै खुरख जोबनानै दा मोनफैजोब्बाय आरो दान्थ' फुराना फुरानायाव माने जोंना बिखुनजोआ बे फुरानाव बिहाबुआथ' जोंना गैला नालाय बिखुनजोआ बै फुरानाखौ बेखौनो गारनानै फैथ'वाखैमोन आरो ओरैजाय आब' मोनहाथ' थफैखाबाय दस्रायाव गुमैमोनहा ओमफ्राय बे बिखुनजोआ माने जेनेबा बैयाव थायोब्लासो एसे सहाय मोनबावो नालाय सरखारारनिफ्राय नांगौ बादिखौ लाथारनांगौ नालाय नोङाबा इसिबां नोङो बारि बागान थांबाय द फां लाइफां नोङो थांबाय न' बां थांबाय एसेब्लाबोथ' थाखा फैसा बुहुद खहा जाबायना बेखौ बै सुबिदाफोरखौ मोननो थाखाय माने बिखुन्जोआ जोंना फैथ'वाखैमोन आ आरो बिनियाबो मैया न' न'खौ एरखुना लायजोबबाय उफाय गैया माने खुरबाय आरो दा ओ न'खौ एरखुना लफिनजोबनांबाय आरो दा मैया गुमैमोनहा एकबारे थाम थुम मैया एक्स' जाबावबाय आरो औ गिनांगौबो औ ओरै बायदि माने आंनो सिगाङाव आरो सिगाङाव बै जेला जों फास्क खु बे आाब' मोना खुरजा जेन्दों बे थाइम आं थांदोंमोन आरोना आंनि मेगनजोंनो आङो नुदों दै जिङाव थायो जों जिरायनो थाबाय नायबाय आरोखि माबायदि खुरो ओैबायदि दसे मिनिट माबा जि मिनिटखौनो नांस्लाबा सौग्रावबाय थायो सौबाय थायो सौबाय थायो खेबसिनो मटा मथि द'पुद सिनिपुद अबाबायदि इसे गुरैया दाइन फुट गुफुट जि फुट खेबसेन गांलाब गांलाब ग्रुम ग्रुम ओनलायखायो आरो दैयाव मावग्रुमलायसै दैयानो
आरो बि -बिराद स्पिड जायोना गोजौनिफ्राय फैनाया।
दैखौ नों नायनायाव बांद्राय दाहार बायदि नुआ। खिन्थु सिंजों बिराद दाहार जायो आरो आरो गोथौआ मालाय गोथौ इसेल' गोथौ
औ बेनोथ'न बै दाहारखौ नुनोनायगिरा गोथौ
ओ ओमफ्राय बोसोरनैसो जाबायमोन दे बेजों खुरैया ओमफ्राय नै एबाराव आरो खुदफिनथारबाय आरो नै दा। बोसोरनैफोरनिफ्राय एसे खम जादों। नै थांनाय बोसोराव एसेल' खुरदोंमोन थांदों थांनाय बोसोरावबो एसे न'फ्रा ओमफ्राय नै एबार बांसिन खुरब'नानै
औ औ दै सेराव दै सेराव संसार जानाया गोरलै नङालै।
गोरलै नङा आं बेखायनो जोंनियाव नैबेयाव बांद्राय दै गैया जोंनि खाथियाव। ओरैबो दै गैया ओरैबो दै गैया माने गोजान जायो आरो इसे। मोजांसो जादों एसे दै गेयिफ्राव थानायाबो ओमफ्राय नै फंबाय समखौ नायलाय।
औ जाथ'सिगोन दे आदा।
ओ ओ ओ औ औ औ दे दे दे जागोन दे फंबाय दे दे औ।